औ ओ मा खालामबाय दोङ नोंथाङा
आङो दायो जिरायनानै दं नो नोंथां नोंथाङा मा खालामबाय दं
आंबो दं ओरैनो जिरायना नोंथां ओ आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाबाय आं नोंजों एसे सावरायनो थाखायसो हरदोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना?
औ नोंथाङा सावराय जागोन।
औ आं नोंथांजों बे दावबायनायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा जागायनो हागोन।
आथ' दावबायनानै मोजां मोनो जानो हागौ!
औ बय- आंनि आंनि बायदिब्ला बयबो आ दावबायनानै मोजां मोनखायो। आंबो गावाबो औ। दावबायनानै जोबोर मोजां मोनो।
अ ओमफ्राय बिदि नोंथाङा ओ मा मा जायगाफोराव दावबायनायफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आङो दासिम शिलङा थांफेरबाय। शिलङाव बेनिफ ओमफ्राय अरुणाचलाव बेनिफ्राय त्रिपुरा ओमफ्राय नागालेण्ड
औ औ।
ओ बेनिफ्राय आरोबाव आं नेपालावबो थांफेरदों।
औ औ औ।
खाथि खाला आरो ओ जेरै जोंनि खाथियाव दं बे भैरब खन्द' बा बेफोरबायदि अ दै बोहैनाय जायगाफ्राव दुगै बायनो लोगोफोरजों
औ औ ओमफ्राय नोंथाङा जेन'बा न खरनिफोरजों दावबायना मो-मोजां मोनो ना लोगोफोरजों बांसिन दावबायना मोजां मोनो?
न'खरनिफोरजों दावबायनायावबो मोजां मोनो। नाथाय न'खरनिफोरजों आं बे बायदियै दावबायनाय दावबायनो बारा थांनाय जाया खै ओ जों न'खरनिफोरजों थाङोब्लाबो लावखार ओंख खाम जानोसो थांनाय जायो ओं थांदों थांनाया जों आ बे अरणाचलाव थांदों नखरनिफोरजों बेरायनो ओ नाथाय, बेयावबो बे लावखार जा- ओंखाम जानाय बायदियानो जाहैयो आरो।
औ औ औ ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा एसेबा दावबायनो थाङो अबेयाव नोंथाङा माजों थाङो जेनबा बाइक स्कुटि जेनबा गारि इदिनो दावबायनो थाखायथ गोबां राहा दङ‌ नङा ओमबा नों थां
औ औ नंगौ नंगौ आं ओ बे अरुणाचलाव थांनाय समाव आं गावनि न'निनो गारिखौ लांदोंमोन।
औ औ औ
उम बेनिफ्राय आं जेब्ला ओ शिलं थांदों उनावब्ला आङो बे ओ थाखानाय गारिफोरजों ओ थांनो हायोना लाइन गा नि नै बेफोरगा बे फोर गारियावनो दावबायना थांदोंमोन आरो। बाइक लाङाखैमोन आङो बेनिफ्राय ओ जायगा लाना जायगा उम सकुटियेर बा बाइक बा बाइक मटर गारिफोरखौबो लांनाय जायो।
औ औ औ
फिन जायगायावनो आङो फ्लाइटआव नङाब्ला
औ
अख्रां जाहाज नङाब्ला बे ओब उम बे ओ जा बास गारिफोरनि बेफोर गारियावनो थां-थांनाय जादों आरो
औ नोंथाङा दावबायनानै माबायदि मोनो गोसोखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
दावबायनानै गोसोफोरखौ जोबोद मोजां मोनो। गोबां नुफेरि ओ जायगाफोर खौ नुनो मोनो। ओ गोबां समायना समायना जायगाफोर नुनो मोनो आरो गोदान गोदान लोगोफोरबो लोगो मोनो। ओम बेसोर जों बिसोरनि साननाय हनाय एबा बेसोरनि जानाय थानाय बिसोरनि आरिमु फोरनि सायाव गोबां सोलोंनो हायो आरो।
ओ नोंथाङा गुबुन गुबुन हादोरावथ' दावबाय फेरबाय नङा होमबा नोंथां? नोंथाङा बिब बेफोरनि हादोरनिफ्राय मायबाफोर एसे जेन'बा गियान मोनदों नामा बेफोरनि थासारिफोरखौ नुनानै जोंनि थासारिफोरजों गोरोबफानाय मोनदों नामा नोंथाङा?
जोंनि ओ थासारिफोरजों गोरोबफानाय बुङोब्ला
औ।
जोङो दा बुंनो थाङोब्ला आंहा बे नागालेण्डनिफ्राय लोगो सानैसो दं आरो बे त्रिपुरानिफ्रायबो लोगो दं आरो। दा बिसोरनि साननाय हनाय बिसोरनि साननाय हनाया जोंनि बर' हारिनि ओ जोंनि ओ सेंग्रा सिख्लाफोरनि साननाय हनायनिख्रुइ इसे
औ औ औ आलादा आलादा।
औ इसे आलादा। जायो ओ मानो होनब्ला नो आङो आङो गावनिनो बाथ्रा बुंगोन। ओ जेब्ला जेब्ला आङो बे लोगोफोरखौ लोगो मोनदोंमोन। जोङो बे अफिसार इन्टारभिउनि
औ औ औ औ।
ओ आङो सासेबो बर' सेंग्राफोर लोगो मोनाखै आरो।
औ औ।
बेसोरो जाबायदि थायो जायो रायज्लायो आ ओ ओ बेसे बिनि साननाय हनाय
औ माने बिसोरनि साननाय हनाय जों थानाय माबानो गाननाय जोमनायजों जोंनिजों जोबोद फाराग दोंङो आरो।
गोबां फाराग दं नोंथां गोबां फाराग दं नै आं सानो जोंनि बर' हारियाबो बा बर' सिख्ला एबा सेंग्राफ्राबो बेफोरबायदिनो ओ इसे दायो समजों लोगोसे खारफानानै साननाय हनायफोर खौ एसे गोजौ खालामोबा मोजां जागोन नामा।
औ -औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा मालाबा बहाबाफोर बेरायफैबाय नामा आरो बेरायफोरबायब्ला बे फोरनि सायाव माबाफोर नोंथाङा सोलोंनानै फैनो हादों नामा।
औ- औ आंथ' नोंथां बिदिनो बारा एसे गोजान गोजान दावबाय फेराखै मानोना जोंदा ओ लाइमोन नालाय जों बहाय ओ रांफोरनिबो एसे प्रब्लेम जायो नङा होमबा नोंथां। अ जों बिदिनो खाथि खाला थानाय दारागाव सुकि मैना फुख्रि ओमफाय ओ बे उखियामफोराव बेरायहनो मोनबाय आरो नोंथां। बुंनो थाङोब्ला दारागाव सुखिफोराव बेरायनो थाङोब्ला जेन'बा बेफोरनि हाजो हाला दैमा दैसा मिथिंगायानि महरफोरखौ नुब्ला जेन'बा जों मायबाफोर टेनसन नङाबा दुखु जाना थाब्लाबो बेफोरनि ओ जेनेबा मिथिंगायारि महर खौनुबा गोसोआव गोजोननाय मोनो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां। जोबोद मोजां नोंथां। आरोबाव बेनि अनगायै नोंथांमोना बे दारागाव बा बेफोरबायदि खाथिनि जायगा औ बेरायनानै आरो माबाफोर ओ सोलोंनो हादों नामा एबा गुबुन मानसिफोर लोगो मोननो हादों नामा जे बेफोरजों ओ मानिबा सायाव सावरायबाय ना हादों नामा? माबाफोर सोलोंथाइ मोननो हायो? दों नामा
औ बिदिथ' सोलोंथाइ बिदिथ' जेबो सोलोंथाइ बारा मोननो हायाखै। जेनेबा बेरायनो बे जायगायाव बेरायनो थांनायाव जों बादिनो सरासनस्रा सुबुंफोरानो थाङो। उम बांसिन ओ फैयो जे गुबुन हारिनिफोरबो फैयो। जोंबो बर'फोरबो थाङो। ओ बिदियाव माने थांनानै मानसिफोरा गोजोननाय लायैयो आरो जेनेबा बे बो सोर गोदानाव ओ लावखार ओंखाम जानायदि होनो नोंथां।
औ औ नंगौ
बोसोर गोदानाव ओ सोरबा न'खरनि फेमिलिफोरजों सोरबा लोगोफोरजों ओ सोरबा स्कुल कलेजनि फोरोंगिरिफोराथ' बेरायनो लाङो नङा होनबा नोंथां औ। बिब्दिनो ओ मानसिफोरखौ बोसोर गोदानाव लांफा ओंखाम जानो थांनाय बेफोर जायगायाव नुनो मोनो आरो नोंथां उम
नोंथां नोंथांमोननि जायगा खाथियाव थानाय ओ बेबायदि ओ बेरायनो हानाय एबा दावबायनो हानाय मोननैसो मोजां जायगा फोरनि नाम नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ जोंनि ओनसोलाव थानाय जोंनिथ' बिदि खाथि खाथि माने बेनो जोंनिया दारागाव मैनाफुख्रि बिदियानो ओ बिदि बेखिनियानो जोंनि खाथियाव दोङो। आं मिथिनायाव बिदि खाथियाव मोजां जायगा ओ खोनाफेराखै र' नङाब्ला थांफेरनो मोनाखै नोंथां। औ
जोबोद मोजां नोंथां ओ
बिदिनो बे मेघालया साइदखिनि उकियाम होननाय मोनसे जायगा दङ नोंथां। बेरायनानै औ बेयावबो जोङो खेब से जेनेबा जोंखौ जोंनि फोरोंगिरिफोरा ओ जेन'बा बास जों लाना हांदोंमोन आरो नोंथां। औ बेयावबो जोबोद मोजां जायगाफोरा जेन'बा मोनसे दैबाज्रुम दोङ नालाय बेयावबो ओ बेयावबो जोङो दैमा एस बारनानै जेन'बा नावजों थांनो गोनां जायो आरो नोंथां। ओ बेेयावबो दै बाज्रुम फोर खौ दैबाज्रुमाव थांनानै गोसोखौ जोबोद मोजां मोनदों आरो नोंथां माने बे दैबाज्रुम खाथियाव जोबोद गुसु माने थान्दायैनो थाबाय थायो आरो नोंथां। हुम बेफोरखोनि ओ मिथिंगायारि महरफोरखौ नुनानै बेरायनो थांनानै जोबोद गोजोन्नाय मोन्दोंमोन आरो नोंथां जोंबो।
नोंथाङा बे बेरायनो थांनाय समाव ओ बे गुबुन हारिनि माबाफो फोर जानाय जाफेरदोंमोन नामा?
ओ बिदिथ' जों ओ जेबो जायाखै नोंथां माने जोङो जों गासै ओ माबाफोर खौ लांजोबदों मोनालाय ओंखाम ओंख्रै सं संनायनि गासै जगारफोरखौनो जों इदिनो जों लांनायफोरखौनो जों जाहैदों आरो नोंथां संनानै।
जोबोद मोजां।
औ ओमफ्राय नोंथाङा बिदि नो जेनेबा लोगोफोरजों बहाबा लावखार ओंखामफोर जाहैफेरबाय नामा नोंथां?
लोगोफोरजों आङो गोबां सम जाबाय बेफोरबायदि लावखार ओंखाम जाहै जाहैया खै आङो बांसि दिनो ओ गावनि न'खरनि मानसिफोरजोंनो बेरायनाय जायो।
औ औ।
ओ बे थांनाय जानुवारियाव
औ
ओ बोसोर बोसोर गोदाननि बे जानुवारियाव जोङो लोगोफोर आंनि साथाम लोगोफ फोरजों जों खाथियाव जोंनि खाथियाव बुरलुंबुथोर दैमा दं आरो।
औ औ औ।
नै बेेयाव थांदोंमोन आरो। अ ला बुंजायो लावखार ओंखाम जानाय होननानै बेखौनो बेनि अन अनगायै आरोबाव आङो बेफोरबायदि लावखार ओंखाम जानाय एबा लोगोफोरजों बेफोरबायदि थांनाया गोबाव सम जाबाय।
औ औ।
समजों लोगोस से बयबो गावबा गाव खामानियाव मुखुब जानानै थायो गोबां गोब्राब जायो लोगोफोर फोरजों ओ लोगो हमनो
औ औ औ माने गासिबो गावबा गाव खामानियाव माबा मु खुब थायो नंङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
नोंथां बिदिब्ला रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथनोसै नामा जोंनिया समाबो जाबाय
औ नोंथां दे नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर मोजां नांबाय गोजोन्थों औ औ